औ मानो हरामोन नोंथां
आङो नोंथांनावहाय बरफोरा जे दा एम्फौ लुना एम्फौ फिसिनानै खुन्दुं लुयो बेनि बागै नोंथांनाव सोंनो नागिरदोंमोन नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां मानो हाया जानो दे होमबालाय औ औ दा एम्फौ फिसिनायनि बुंनो थाङोब्लाथ जोंना बरफोरा एम्फौ फिसिनानै खुन्दुं लुनाया जोंना गोदोनिफ्रायनो बरफोरा गाव गावनो बेफोरबायदि हाबाखौ मावबोखानायखा बियो बर आइजोफोरा जेनेबा इन्दि एम एम्फौ फिसिनाया जोंना सिगांनिफ्रायनो माने जोबोद सोमोनांथाव आरो बियो माने जोबोर रोंखा राखानि गेजेरजों जों बिसोरो सोलो बाहायनानै बेफोरखौ मावबोदों‌ ओफ्रायनो बे एम्फौ फिसिनाय आदब एबा हुदाया बरफोरनि गेजेराव जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थाखा थानाय आरो बे एम्फौ फिनायखौ जोङो दासिमबो नुनो मोनो। दासिमबो जोंना बर'फोरा बेखौ एम्फौफोरखौ फिसिबाय थाखायो।
औ
दा बर' आइजोफोरा इन्दि एम्फौखौ गाव गावनो न'आवनो फिसियो आरो बे एम्फौ फिनायाव सिख्रि बिदै दै-दैहोनायनिफ्राय फिसा जानाय आरो मोननाय आरो बे मोननाय एम्फौखौ जालियाव फिथोब थोब सिम बायदिसिना आदब दं आरो नोंथां।
ओं
दा बेफोर आदबफोरखौ बर' आइजोफोरा गोसो देहा मेलेम बाहायनानै गावनो मावो। गावसोर सोलो बाहायनानै गावसोर खस्थ' खालामनानै दा बेफोर आयदबफोरखौ माने बेफोर आदब फोरावनो बबे समाव मााबाददि जोथोन लानांगौ बेखौ जोंना बर' आइजोफोरा रोंखाजोब आरो नोंथां बिसोरो मानो होन बुंब्ला गोदोनिफ्रायनो बेफोरखौ मावबोखानाय नालाय दा बाथ्राया बिसोरदि माने जोलै लाखिनांगौ आरो ओमफाय एम्फौ गोनां फिथोबखौ बिजि खुन्दुंजों माला बादि सु होननानै सान्दुं अखा गोग्लै जायगायाव बिसोरो माने मा आलायनानै दोननांगौ। जाहाथे बे एसे मोजाङै राननो मोनो माने बेहाय सानदुं अखा बेफोरबायदि माने गोग्लैनो नाङा आरो
औ
ओमफाय बेबायदिनो माने बर' आइजो फ्रा इन्दि एम्फौखौ गाव गावनो न'आवनो फिसियोमोन आरो बेनिफ्राय फिथोब थोब होनानै खुन्दुंखौ दिहुननाय जायोमोन आरो नाथां दा आं आंबो एसां गोथौयै मिथिजोबा आं नोंथांनो जिखिनि मिथिगौ बेखौ बरनायबाय लोगोसेनो खुन्दुं लुनायाबो जोंना बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो बे लुबो खा हाग्रा जोंना बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो बेफोरबायदि हाबाखौ मावबोखायो आरो मोजाङैनो खोनादोंना नोंथां जेबोथ' असुबिदा मोन
ओहो असुबिदा गैया
औ औ दा खुन्दुं लुनायाबो जोंना बर'फोरा सिगांनिफ्रायनो आखा फाखाखामोन बर' आइजोफोरा बे हाबाफोरखौ मावबोखायोमोन आरो बिसोरो मा खालामोमोन बे मिथिंगायानिफ्रायनो मोननाय खुनफोर मोना होम्ब्ला बे खुनफोरनि ओमफाय आरो फिथोबनिफ्राय थावख्रिनि हेफाजाब जों जोंनाहाय मा खुन्दुं खुन्दुंखौ लुनाय जायोमोन आरो
अ
सिमबो बे आइजोफोराहाय इन्दि एम्बौ फिसिनानै बेनि फि ओ फिथोबनिफ्रायनो खुन्दुंखौ लुयो।
औ
ओमफाय खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादो।
ओमफाय बेफोरबायादि फिथोबनिफ्राय खुन्दुं लुनाय खान्थिया माने जोबोद जोंना माने सोमोनांथाव आरो ना माने गुबुन फोरखौथ' गुबुनफोराबो आथिखालाव सोलोंबाय नाथाय जोंनि ओ बर'फोरनिखो ओ माने बांसिन सोमोनांथाव बायदिनो आरो आङो ओमफ्राय बे खुन्दुं लुनायावहाय माने गोबां बायदिसिना आदब दङ। मानो ओन जेरैहाय गिबियावनो मा खालामनांगौ फिथोबखौ सानबा गाहाम दैयाव सोमहाबनानै दोनना नांगौ आरो बे सानबा गाहाम सोमहाबनानै दोनथारनांगोन बेनि उनावसो मा खालामनांगोन औवा खाथिखौ सिनखावनानै द' इन्सिसो माने माख खालामनांगोन बे गन खाथियावहाय फिथोबखौ फुवारना लायो आरोना बे द' इन्सिसो बे औवा खाथिखौ सिनखावनानै बेहाय ओ फिथोबखौ फुवारना लानांगौ बेनिफ्राय बेखौ मा खालामो थावख्रिजों लुना नानै फिसायै दाफ्लाव लाङो आरो बे बुस्थुखौहाय बे जिरादखौ फिसायै दाफ्लाव लाङो बेनिफ्रायसो म मा खालामनो हायो बे फिथोबनिफ्राय जों खुन्दुंखौ दिहुननो हायो आरो दा बेफोरबायदि हाबाखौ जोंहा बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो मावबोगासिनो दं आरो बुहुद बेफोराव जोंना रोखा-रोंखा राखाखामोन ओमफ्राय बि खौ जोंना बर' आइजोफोरा सिगांथ' उन्दै उन्दैनिफ्रायनो रोङोमोन आइजोफोर मा होनो उन्दै उन्दै हिनजावसा समनिफ्रायनो जोंना मावबोखायो मोन नालाय दा आथिखालावसो खायसे खायसेयाखौ माने रोंनायखौ जों नुवा आरो थेवब्लायबो जोङो रों मावा होननानै बुंनो हाया दासिमबो मिथिग्रा बुहुद दङ बेफोरखौ आरो बेफोर खौ मावनानैनो जोंना मोनसे सिनायथिखा बियो जोंनि बेफोरखौ मावबोख हायो जोंनियाहाय ओमफ्राय आरो बे जोंनि बोराय बुरिफ्राथ' बांसिन मिन थिगो बेफोरखौ बे हिनजाव मानसि बा आइजोफ फोरल' नङा जोंनाहाय बे बर' हारियावहाय बेफोरखौ खायसे हौवाफोरखौबो जों मावनायखौ नुयो आरोना मावबोयो हौवाफोराबो खायसेहाय बिदिनो खुन्दुंखौबो लुयो एम्फौखौबो फिसियो बिनिफ्राय जोंना गाननाय जोमनायफोरखौबो गावबा ग गावनो खुन्दुंफोराव मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदिसि ना फिथाइ सामथायाइ बिबार बायदिखौ देग्लिनानै गाबफोरखौबो गाव गावनो दानो नानै हिफोरखौबो गाव गावनो हिसानावहाय दानानै लायोमोन आरो बेफोरबायदि सिगांनिफ्रायनो बेफोरखौ मावबोखायोमोन जोंनियाहाय दा बेफोरजोंनो जिउ हुंनानै थायोमोन जोंनि बर' आइजोफोराहाय गाव गावनो बानायनानै गाव गावनो फानोबो बेखौ रांखान्थि बि बिथिङावबो बेफोरबायदिनो गाव गावखौ जिउखौ खुङोमोन आरो बिसोरो ओम मा होनो गावस संनाय जानायाथ' थाखायो बेनि अनगायैबो बेफोरबायदि हाबाफोराव जोबोद रोंखा राखा आरो ओमफ्राय जोंनि बेहाय दैयाहाय बिदिनो गुबुनफोरनि सिगाङावबो बेफोरबायदिनो सिनाय जानाय बेफोरबायदि आ जोंना आदब आखाइफोरनि बेफोरबायदि सोलो गोनां बेफोरबायदि रोंखा आखा बायदि फोरनि थाखायनो सोलो गोनां बिनि थाखायनो बेफोरबायदिनि हाबा हुखानि थाखायनो जोंना मिथिजायो आरो बर' आइजोफोरा दा नोंथांनिसिमथ' आं बेखौ फोरमायना होबाय नोंथाङा मायबाफोर बुंनो सानदों नामा नोंथा
औ आङो बुंनो सानोदों नोंथां माने आङो बर' बर' हारिनिनो मोनसे जेनेबा फोरबो बाथौ धोरोमनि बे खेराइनि बागै फोरमायनो सानदों नोंथांनिया
औ औ फोरमायजागोन दे नोंथां दे फोरमायलांदो
खेराइ फोरबोआ जाहैबाय बाथौ धोरोमनि फोरबो आरो माने बाथौ धोरोमनि सुबुं फोराल' बे फोर खेराइफोरखौ फालिनाय जायो बि
बाथौ धोरोमनि सुबुंफोरा बेखौ फालियो बेहाय खेराइ फोरबोहाय माने सुबुंफ्रा सानै दौरि थायो बेहाय हारसा दौरि आरो बर' दौरि होनो दौ दिनि थायो अजा थायो आरो दामग्रा देग्रा जेरै खाम जथा सि फुं बिदि दा दामग्राफोर थायो
बेजों लोगोसे ओमफ्राय मोसाफाग्रा बे जाय खेरायाव मोसानाय दौदिनिजों मोसाफाग्रा सुबुंफोरबो थानाय जायो बेखौहाय जोङो बर'फोरा ज बांसिनहाय माने गोजां बोथोर समाव जायो बे फोरबोखौहाय उ जोंनि बाथौ धोरु बाथौ धोरोमाव बे खेराइ फोरबोखौ जोङो मोनब्रै बाहागोआव बखावदों जेरै दोरो दोरसन खेराइ उ उरमााव खेरा आ आरो न'नि न'नि खेराइ जेनेबा बिसोरनि बागै आं नोंथांनो जेनेबा बे दोसोन खेराइफोर आरो उमबाव उम्राव खेराइ फा फालो खेराइ न'नि खेराइ बेफोरखौ मारै मायाव फालिनाय जायो बेनि बागै खोनथा
दे बुंलांदो नोंथां
औ दोसोन खेराइखौ ओ जोङो बे थारैनो बाथौ
लोखि खे लोखि खेराइ होननानैबो बुङो जोंङो बेखौ मेसेंनि आबाद आबाद सालिदों जेनेबा आबादफ्रा मोजां थानायनि थाखाय बेखौ खेराइ फोरबोखौ फालिनाय जायो बेखौ बांसिन मेसें बोथोराव फालिनाय जायो आरो ना उम्राव खेराइ बेखौहाय आसार दानाव आसु माइ जोबनायनि थाखाय जेनेबा आसु आब आबाद मावोना बेफोर जोबनायनि उनाव बे खेराइखौ खुंनाय जायोनो गा जेनेबा गामिनि सुबुंफोरा गाहाम हास्थायनाय जेनेबा गा आबादफोरा आसु आबादफ्रा मोजां जानायनि थाखाय खेराइखो खुंनाय जायोना ब जेनबा आबादफ्राव जेबो गाज्रि दा जाथों बेफोर बेफोरहाय आबादफ्रा मोजां मोजां थिखोनो हाथों बिदिनि थाखाय खुंनाय जायो।
औ दे बुंलांनाय नोंथां
खेनाय बुङो दैज्लाङाव आबादा जेनेबा दैज्लां समाव जेनेबा अखाफोरजों बोथोरनि आबादफ्रा गाज्रि जायोना बे बेफोरखौ साननानैहाय बे खेराइफोरखौहाय खुंनाय जायो बेनिखौ फा फालो खेराया जाहैबाय मागो दानाव फुवा मागो दानाव आरो मागोनि पुर्निमायाव बे खेराइखौ खुंनाय जायो अखाफोर दानसां हराव खुंनाय जायो आरोना बे फालो खेराइखौहाय न'नि खेराइया जाहैब बा बे खेरा जेनबा न'खफ्राव न'फ्राव जेनबा सोरबाफोर गिदिर लोमजानाय साजानाय जायोब्ला एबा न'ग न'खरफ्राव बिदिखौ फाहामनो थाखाय जेनबा न' न'खराव सुख सान्तिफोर लाबोनो थाखाय न'आव बे खेराइखौ खुंनाय जायो जेन बेमार आजार गिदिर गिदिर जायोब्ला बेफोरनिफ्राय फाहामनाय फाहामनाय मोनो बाबा राहा बेफोरनि लोमजानायनिफ्राय बारग'नो थाखाय बे न'नि खेराइखौ खुंनाय जायो।
औ
ओमफाय बे जे बे खेराइ खुंनायावहाय जेनेबा दौदिनिफो दौदिनिहा मा जेनेबा ड्रेस गाननायनि बागै आं नों नोंथांनो खोन्थानो सानदों दौदिनियाहाय जे खानायखौ हरसारनानै जेनेबा ब्लाउसखो गोजा गानो दखनाखौहाय फाय माफ गोमो गानो आमफाय जि गुफुरजों साखा फारा गाना खानानै मोसायो बेहाय मोसा मोसानायाव अजा थायो बे अजायाहाय अजा रायनायनि अ अजा रायनायाव बे दौदिनियाहाय बे मोदाइया गाखोनानै मोसानाय जायो आरो बेनि मोसानायजों अनगायैबो दौदिनियाहाय
जेनबा गामिनिफोर खेराइ जायोबा गामिफोराव जेनबा माबाफोर ओ खैफोदा बाफोर जागोन नामा बेफोरखौ सोंनानै मोनथिनो मोननाय जायो आरोना जेनबा माबाफोर आरो फुजाफ्रा माबायदि जादों बेफोर आरो माबायदि जागोन बो इयुनाव फैगोन समाव बेफोरनि बागै सोंनानै खोन्थानो हायो।
खेराइनि
अ ओमफाय बेजों लोगोसे बै दे खाम खाम जथा सिफुं दामग्राफ्रा गामसा गानो आमफाय गस्ला जेरै बर' हिनजावफोर दानाय गस्ला गामसाखौ गामसा गानो अजाफोराबोहाय
आमफाय बेजों लोगोसे खाम जथा सिफुंदों लोगोसे बेहाय दाहाल थु थुंग्रि दाहा हाल बेफोरखौ बाहायनाय जायो। बेफोरखौ दाहाल आदब थुंग्रिखौहाय दौदिनिया लानानै मोसा यो आरो ना।
औ औ
जे बेहाय सानै ओ दौरि थाना जायो बे दौरिया जाहैबाय बर' दौरि या बेखौ मोसानायावहाय अ ब' हेफाजाब होयो आरो
अ।
अ।
मोजाङानो नोंथां नोंथां बरायना होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नों थां औ खोनागासिनो दे नोंथां नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय खेराइनि सो सोमोन्दैखौ नुना होननि थाखाय बे बैसागु फोरबोनि सोमोन्दै एसे बुंना होनो हागोन ना नोंथाङा!
खोन्थानो हागोन बैसागुआ जाहैबाय जों बर'फोरनि मोनसे ओ देरसिन फोरबोफोरनि मादाव रंजानाय फोरबोनि मादाव देरसिन फोरबो आरो ना। बेखौ जों बर'फोराहाय जि गाजा गोमजायै बोराय सेंग्रा गथ' गथायाइ ज' रंजा रंजानानै मोसायो। बेवहाय जोङो खे बैसागुआवहाय जोङो मोननै बाह मोननै बाहागो खालामदों मोनसेया जाहैबाय मोसौ बैसागो आरो गुबुन मोनसे जाहैबायाय
मोनसेया जाहैबाय मानसि बैसागु मोसौ बैसागुहाय जोङो सैथ्र' दाननि जोबथा सानावहाय फालिनाय जायो।
ओमफ्राय मानसि बैसागुहाय जोङो माबा बैसाग दाननि सेथि सानखालि फालिनाय जायो। आरोना नोंथां खोनादों ना?
खोनांगासिनो दे बुंलांदो।
ओमफ्राय जोङो मोसौ बैसागुहाय मोसौफोरखौ ओ थुखैनाय जायो जेन'बा न' जाय दै दैमाफ्राव जाय दैमा थायो बेफोराव दैमाफ्राव लांनानै थुखैहैयो जायना दैमा गैया बेखौ न'फ्रावनो थुखैनाय जायो।